हेलौ औ।
मा खालामदों नोंथाङा?
नै नोंथां ओरैनो दङ।
अह। ओ दा फ्रिबा नोंथांजों आं एसे जोंनि बर' आइजोफोरनि गाननाय जोमनाय गहेनाफोरनि बारै एसे नोंथांनिफ्राय ओ बेनि बारै गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनो लुगैना हरनाय जादों आरोखि नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ नोंथां औ हागोन ओ जोङो जेनेबा बर' आइजोफोरनि जि ओ गहेनाफोर बैफोरखौ जोङो जेनेबा मोनथाम रोखोमै मोननो हायो आरोना जोङो खोमायाव गानग्रा गाननाय लो आरो बिनिफ्राय गनथंआव गान ग्रा लो बिनिफ्राय आरो गोदोनायाव गानग्रा लो बेफोर मोनथामखौ जों मोननो हायो आरोना नोंथां।
ओम।
औ गिबियाव आङो खोमायाव गानग्रा लो लो एबा गहेनाफोरनि बागै नोंथांनो फोरमायथिग्रोनो सानबाय। गिबियाव जोङो गिबियाव जोङो फुलखुरि सना ओ जोङो बे फुलखुरि सनाया जेनेबा साम' दाहोनाय रोखोमनि गिदिर लद्रायद्राय ओ नायनो दुलुर समायना महरनि आरोना। बिनि गाब ओ बिनि गाबा गोमो एबा बियो गोमो गाबनि बेसेन गोसा गहेना आरोना जोङो बे फुलखुरि सनाखौ बैसोगोरा बुरै आरो जेनेबा रांखावरि गोनां मानसिफोरा गाननाय जायो आरोना बेखौ। खौ नोंथां।
औ नोंथां बे ओ जायो नामा नोंथां?
मा होनदों नोंथां?
बेसेन गोसा जायो नामा नोंथां?
औ नोंथां बेयो बेसेन गोसा जायो मानो होनोब्ला जों बेखौ ओ सनाजों सो बानायनाय जायो नालाय नोंथां बेनिखायनो बेसेन गोसा आरो नैथियाव जोंहा एन्टि सना बेयो जाबाय स्लिम दुलुर महरनि सादारन गानग्रा गहेना आरोना बियो। बेखौ बांसिनै जेनबा उन्दैफोरनो गानहोनाय जायो बेखौबो जोङो सनाजोंनो दानानै गाननो हायो आरोना नोंथां आरो जेनेबा जोङो बे ओ इन्थि स'नायाव जोङो गेजेराव जेनेबा फाथर महरै जोङो गाब गोनां अन्थाइबो होनानै बेखौ समायना खालामनानै गाननाय जायो आरो ना। बियो जेनेबा बांद्राय लिरथायनि जाया आरोना।
औ उन्दैफोर उन्दैफोर गानग्रा नालाय ना नोंथां।
औ औ
आरो नोंथाङा होननाया एसे लिरथाय जायो नामा?
औ फुलखुरि सनाया जेनबा एसे बियो गिदिरफोर गानग्रा नालाय बियो एसे गिदिर महरनि नालाय बिनि जेनबा लिरथाया एसे बिब्दिनो एसे गिलिर जायो आरो ना।
अ नोंथां औ।
औ आरो जोङो खेराबो मोननो हायो खेराया जेनबा बा इन्थि महरनि आरो जेबो महर गैया बेना जेनबा सनानिनो बानायनाय जायो बेखौ। बेखौबो दुलुर बेंखन महरनि आरोना बेखौ सिख्लासाफ्रा गाननाय जायो आरोना
अ नोंथां औ।
औ आरो जाबख्रिं महरनिबो जों मोननो हायो ओ दामजु दामजु महरनि जेनेबा जाबख्रिं बादि समायना बेंखन महरनि जेनेबा सिख्लाफोर गानग्रा बेखौबो मोनसे ओ गहेना मोननाय जायोना आरोना जाबख्रिं महरनि बादि। बेनिफ्राय जोङो आरो फुथिबो मोननो हायो बेयो सनाजों दानाय फिसा बिबार माने बिबार बारसेल' फिसा दानायखौ जोङो फुथि बुङो आरो ना।
औ नोंथां।
औ आरो जोङो माख्रिबो मोननाय जायो माख्रि सना जायखौ जोङो जे सना एबा रुफाजों दानानै जोङो खोमा बिलाइयाव गाननाय जायो आरोना बेखौ।
औ
औ बेनि अनगायैबो जेनेबा बर'फ्राथ' सनाजों दानाय फासा, फल, जुमखा, बैग्रि बिबार, खेरेन्दाय, खेरुदुल, बावल, आरि बैफोरबायदि गानग्राफोरखौबो बानायनानै गानो आरो ना।
औ गोबां दंना नोंथां।
औ गोबां रोखोमनि सनाफोर एबा गहेनाफोरखौ जों मोननो हायो आरोना। खोमायाव गानग्राफोरखौ औ बेनिफ्राय
बेफोरो सनाफोरा बेफोर नोंथां बुंनाय बेफोरो जेनबा सना रुपा जोंनि बे बर' हारिमुखौ माने ओ माबा खा जेनेबा रिपिखां होयोना जेनेबा
औ औ औ औ बेफोर सनाफोरखौ जेनेबा जोंनि बर' आइजोफोरा बांसिनै गानो आरोना गुबुन हारिनियाथ' जेनेबा बेफोरबायदि जोंनि ओ जिहेथु खुरखुरि बैफोर बेफोरबायदि सनाफोरखौ गाननायखौ नुनो मोनो ना आरो ना
औ
औ दायो आङो जेनेबा गन्थंआव गानग्रा गहेनाफोरनि बागै फोरमायथिनोसै गिबियावनो जोङो नाखा फुलखौ गिबियावनो जोङो नाखाफुलखौ मिथिनाय जायो आरो ना
औ
औ बियो जेनेबा फिसा महरनि बिबार रोखोम जेनेबा सनाजों दानाय लो आरोना बेबो
औ
ओ बे नाखा फुलावबो जोङो जेनेबा जिं जिङआव सनानि दानानै गेजेराव जोङो गोजों अन थाय होनानै दाहोनानै गाननाय जायो।
औ
औ आरो नलदा जाहैबाय बेयो रोखोमसे सनाजों दानाय बेबो मोनसे बेंखन महरनि स्लिम गहेना आर ना जाय खौ जोङो
ओ गन्थं गुदुं दोंनैनायनि गेजेराव गन्थंनि मोखाङाव दिन्दाङै गानग्रा लो आरो ना बियो
औ औ नंगौ नोंथां
औ बेनिफ्राय जोङो इन्थिखौबो मोननो हायो बेबो खोमायाव गाननाय बाददिनो जेनेबा बे रोखोमलखौ जोङो बांसिनै उन्दैफोरनो गानहोनाय जायो आरोना इन्थि स' बिब्दिनो रिं बायदि फिसानो गन्थं गाननाय जायो।
औ औ
औ आरो जोङो गन्थं बालि होननाय गहिनाबो मोनो ओ बेयो जाबाय जेनेबा गन्थंआव गानग्रा सनाजों दानाय बेबो रोखोमसे ओ दुलुर बिबार महरनि गन्थं गहेना बेखौ गन्थं बिलाइयाव गानो बु लाखबो मोनो जोङो सनाजों दानाय बेबो गन्थाव गानग्रा मोनसे गहैना फुलाबो सनाजों दाजानाय गन्थं बिबार बेबो गन्थं गानो आरोना बे सनाखौबो
औ नोंथां
औ आरो जोङो मोदोमाव गानग्राया जाबाय जेनेबा चन्द्रहार बियो सना एफा रुफाजों मिजि मिजि दानाय रोखोमसो गोलाव बहिना आरो ना
औ नोंथां
औ बेनिफ्राय बेखौ जोङो गोदोनानिफ्राय बिखासिम दिन्दां गानो आरोना बे चन्द्रहाटखौ।
औ
औ बे संनद्रहारखौ जोङो सनाजों बानायनायखौथ' बांसिन नुवा जोङो बेखौ ओ रुफाजों बानायनायखौ ओ गोबांसिन नुयो आरोना सनद्रहारखौ
औ नों औ औ नोंथां माने ओ सना जों बानायनायखौ खम नुयो आरो ना
औ औ सनाजों बानायनानै बे जेनेबा चन्द्रहारा जेनेबा बिबदिनो गोलाव बिब्दिनो ओ मोनसे मालायावनो जि मोनथाम जिनज्रि थायो नालाय बेयो एसे ओ जेनेबा होंगो दोंगो जायो आरोना बेखायनो जोङो बेखौ ओ सनाजों बानायोबाथ' गोबां खरसा जायो नालाय बेखौ जों गोबांआनो रू रूफाजों बानायनानै गाननाय जायो आरोना औ औ जेनेबा बे रोखोम सन्द्रहार एबा जेनजयखौ जोङो ओ गोबांखौनो जेनेबा रांखावरनो गोनां हिन्जावफोरखौ गाननायखौ नुनो मोनो आरो ना।
औ औ नों नों थां नांगौ।
आरो जेनेबा लुगुबैया जाहैबाय रुफा एलमिनियाम प्लास्टिक बा जेनेबा बैफोर सानमायखा आरिजों जेनेबा फिसा फिसा दुलुर दुलुर बेगर बायदि गेजेरजों गुदुं गोनां खालामनानै जेनेबा जों खुन्दुंजों ओ बेखौ माला खालामनानै गाननाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो आबैलो होननाय मोनसे दंफां दङना नोंथां? बै आबैलो बि ओ बिफांनि फिथाइनिफ्राय जोङो ओ मालाखौ सुनानै गाननाय जायो आरोना बेखौ ओ जेनेबा ओ बै आबैलोनि ओ फिथाइया जेनेबा बुद बेगर रोखोमनि जायो बेनि गेजेराव जेनेबा बे फि थाइनि गेजेराव ओ गब्लं दं नालाय जोङो बेखौ बिजिजों थुफ्लांनानै जेनेबा खुन्दुङाव सोनानै ओ गाननाय जायो आरो ना
अ औ औ नंगौ नोंथां।
बेयो जेनेबा मिथिंगायाव मोननाय गहेना जाहैबाय आरो। औ बेनिफ्राय जोङो थानखा सिरि बेबो मोनसे मोदोमाव गानग्रा लो बेखौ जोङो जेनेबा रुफाजों बानायनाय जायो आरोना।
अ।
उम आरो जोङो रं बरसा होननाय मोनसे मालाबो मोननो हायो जायखौ जोङो रुफाजों बानायनाय जायो आरोना। बिनिफ्राय जोङो आखाइयाव गानग्रा लो हिसाबै जोङो गोबांथार गोबांथार रोखोमनि जोङो आसानफोरखौ मोननाय जायो आरो ना। ओ जायखौ जोङो बाला आसान, मोथि आसान, गंखन आसान, बावथि आसान, आसान सांखा बैफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो ना। औग गिबियाव आङो जेनेबा आसान सांखानि बागै नोंथांनो फोरमायनो सानदों।
औ दे फोरमायना हो नोंथां।
औ आसान सांखाया जाहैबाय बियो ओ लैथोआव नाय संखनि खन्थाखौ हाखनानै जेनेबा बेंखन महरनि बानायनाय जायो आरोना बेखौ खौनो जों आसान सांखा महर जेनेबा सानसांखा मुं होननाय जायो आरो ना। औ बिनि औ औ। बियो गुफुर महरनि जायो औ। बेखौ जेनेबा हाबा जानाय हिन्जावफोरा गाननाय जायो आरो ना। औ। आथिखालाव नाथाय बेखौबो जोङो मेचिनाव बानायनाय दुुब्लिकेटबो मोनसै। गैया आरोना नाथाय। औ बे आसान सांखा जि। ओ लैथोनिफ्राय लैथोनि संखजों बानायनाया बियो आइ।
औ हेलौ। हेलौ नोंथां‌
हेलौ।
हेलौ हेलौ नोंथां।
खोनादों खोनादों थाबथादोंमोन नोंथां माथो।
हेलौ।
खोनायाखै नामा नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
ओ एसे एसे थाबथादोंमोन माने नोंथां बे नोङो ओ। जेनेबा गुबै ओमफ्राय नखलखौ बोरै सिनायगोन नोंथां।
औ।
ना सिनायनो हाया बारा। हेल'।
मानो होनोब्ला बेखौ आङो। बाहायफेराखै नालाय बेखायनो आङो बेनि बागै बारा मे मोजां मिथिया।
औ अके ओ जिखुनु नोंथाङा आं ओ गोबां। बे गहेनाफोरनि बारै नोंथांनिफ्राय बिराद। जाबाय आरो आङो मोजां मोनदों मिथिनो मोननानै आं बे। फोरनि बारै फियानोमोन बांद्राय। दा नोंथाङा फोरमाय। नाय बायदियै दा मिथिनाय मोनबाय दा होनोमबा नोंथां एसे आवनो जाथ'सिगोन ना दिनै।
औ औ नोंथां दे।